औ खोनादों
जों दा मागोनि बागै रायलायनो नामा?
औ दे रायज्लाय जायो नोंथां मागोनि बागैनो
नोंथाङा जेनेबा मागो होनबाथाय मा मा मोनथियो फोरमाय हरनाय एसे आं मिथिनायखिनिखौ आं होन
दे जायो होमबा आं आंनि मि थिनायखिनिखौ आङो फोरमायलांनोसै।
औ दे।
ओ ओह जोंहा मागो होनोब्ला जोंहा मागोआ ओ ब्रैथि बा बाथि बाथि जायो ना? जोबथा बर'फोरनि ओ जोब खोथाफोरबो ओ औ बिखौ आबादजों जेरै आबादजों सोमोन्दो गोनां उम आबादफोरखौ जोङो हाखांनानै ओ फसल खौ जों बाख्रियाव थिखांखांनायनि उनाव जोङो खोनसे ओ जयैनो ओ लावखार ओंखाम जानाय
माइ गोरलैनि जेरै ओंखाम जानाय रायजोजों नङा ओमबा।
जोंहा ओ माने ओ दुखु खस्थ मावनानै ओ दुखु खस्थ मावनानै मोन्नाय मोननायजों जोङो खोनसे बेफोरखौ बावगार बावगारनो था जों ओ जयैनो खोनसे
बोथिसे ओंखाम जानाय जा
औ बोथिसे ओंखाम जानायनि मोनसे औ फोर्बो आरे बियो।
औ फोर्बो नोंथांमोन्निसिम जेनेबा नोंथांमोन्नियाव माबायदि माबायदि फालिनाय जायो आं माने जोंनि फालिनाय रखम बायदिबा अमा नङा होमबा? अमाल अमाल नङा माने अमा जेरै जानाय बेसादफोराथ थाखायो नङा होमबा। जेरै दुब्लि फो थाराव न बानायनानै जयै आरज खामनानै जोंनि इयाव माने आरज खालामनानै मोजाङै बोथि ओंखाम जानायनि थाखाय गोजोननाय गोजोननाय मोननायनि थाखाय खस्थनि फलखौ जेरै मोननाय दायजो जोबोद जें खाम गोसो गोथारै फालिनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथांमोननिथि जे मा बायदि फालिनाय जायो फोरमाय हरदो?
औ जोंनिथिंबो बेबायदि बिदिनो जोङो ओ ओ गासैबो जोंना मा गोदोनिफ्रायनो दङ बेयो फालिनाया जोंना जयैनो गामियैनो नांनानै जोङो ओ बैयो जागोननि बा मागो मागो दै दाना सफैगोन जोङो जिबासो आगोलावनो जोङो नारा एबा जोङो हाग्राफोरखौ दाननानै बेलागर न बानायग्रोखायो आरो ओ औ बानाय बानाय बिदिनो ओ बानायनानै दोननानै उनावहा जायो खालि जोङो मागो ओ जाय खालि मागोनि फोरबो बोथोरा जागोन ओ साना मोनफैगोन अब्लानिया बे खालि जोङो ओ जयैनो ओ बे बेलागुर नआव ओंखाम ओ अमा बायदिसिना सिथारना अमा दाउ सिथारनानै जोंङो ओंखाम बोथिसे ओ जायोम
औ इसोर औ इसोरखौ खुलुमनानै नङा होमबा इसोरखौ खुलुमनानै आरज गाब ज्रिनानै बे ओंखामखो जानाय जायो आरो नङा होमबा।
नंगौ।
औ
जोंहा बै बै बोथोरावनो आरो मोनसे ओ खान्थि दङ जायखो फिथा अ-अन गुन्दै देनानै ओ बायदि रोखो मनि फिथा सावनानै जायो जानाय नेम-खान्थि दङ बियो बे फिथा ओ बिनि गेजेरावनो जोङो बांसिन दिनै ओ बानायनानै जानाय फिथा होनबा ओ अनासि फिथा ओमफ्राय उम एनथाब
एन्थाबाथ बरनि बांसिन दानो फेमास फिथा नामा आं साननाय बायदिबा औ औ।
जोंहा जोङो खिन्थु मोनसे फोथायनाय बा बुंनाय गोदोनि जोङो मागोआवहा ओइ लावदुम लावदुम फिथा बाबै बे हमनाय फिथा लावदुम फिथ फिथाखौ जायोब्ला मोसौनियाव ओ ओ मोस उनाव दमालु एबा लुदुमा जायो होननानै जोङो मोनसे फोथायनाय दं आरो बेखौ माने फ्लाइम बांसिनानो जाया आरो मागो खायफा खाफा खायफा खायफा खौ जोङो जानायबो नुसै मागोआवबो जोङो लावदुम फिथाखौ बुङो नोंथांमोनिथिं नुयोना नुवा बेबायदि?
औ नु नुनो मोनो बायदि रोखोमनि फि था खिन्थु बे मोनसे फिथाखौ नोंथाङा दा जि होनबाय बेखौ बारा नुबाङा आरो औ
थोरफोराव जों जानायखौ नुयो आरो
अ सरासनस्रा बिदिनो जेनेबा बर'नि माबायावल दंमोन नालाय बे फिथाइआ दा माने बहुद माने जेरै हारसाफोराबो दा सावनो रोंबाय बहाबा थांबा जोङो नुनो मोनो नङा होमबा हटेल फोरावबो जेरै जोंनि बर' हारिनि नङा बेलेग जाथिनियाबो माने संनो रोंनो जाबाय आरो।
नंगौ
दखानफोराव फाननाय नुनो मोनो जानाय नुयो
होम नंगौ
आं साननाय बायदिबा बे मोनसे फिथाइया बर'नि बर'निमोन आरो बर'नि मोन माने बर' बर'नि माबायाव गोलैयोमोन नङा होमबा थारमाने अ अ गिबिसिन दा माने बहुद बहुद मा मा होनो जाथिफोरा रोंबाय एबा सावनानै जानो रोंबाय गोजोननाय मोनदों थेवबो नङा होमबा जोंनि साथाबो माने बहुद बायदि बायदिसिना जायगायाव फाननाय जाबाय
ऊम बयजोंबो बयजोंबो ओ जाजायोसै मिथिजायो ओ अन ओ आं बेबायदिनो जा ओ मागो ओमफ्राय जोंङो बै सानखालि जाखां लोंखां जोंना मागो दाननि सेन से दानाव जोंङो बै फुंङावनो दुगैस्रां लोबस्रां ओ खालामनानै जोंङो आलारि बाथि सावनानै बै बेलागर नखौ सावनानै होयो। रांजा रंजा ओ रंजा बाजायै सावनानै जोंङो फोजोबो फोजोबनानै ओमफ्राय बिनिनो मोनसे ओ नेमखान्थिफोर दं आरो फोथायनाय दंङ। जेनेबा बै बेलागर नस सावनायाव खाम खोन्दा बन एबा औवाखौ जोंङो न' सिम लाबोनानै बारिफोर नि बा बागानफोरनि बिफांफोराव जोंङो आलायनानै दोनो एबा बै-बै फां थुख्रा खामखोन्दा औवा जों जोंङो बिफां फोरखौ फिथाइ थायग्रा बिफां फोरखौ बुनानै होयो।
औ जेरै गय बिफां बहुद बायदिसिना रखमनि जेनेबा बारियाव थानाय दंफां लाइफां जों
गय, खान्थाल, थाइज जौ गास
औ बिदिनो आरो बर'नि मोनसे नेम खान्थि जोंङो जायगा लाना जायगा बेखौथ मिथिया जेनेबा जेराव जोंङो ओ सानाव जेरै ओंखाम जायो जयैनो लो जाखां लोंखां ओमफाय बे जाखांनायनि उनाव रंजायै बाजायै सोरबा सोरबा थांङो बोराय बुरफोर बोराय बुरिफोरा जेनेबा न' न' थांङो सेंग्राफोरा जेरै बेलागुरखौ नेयो फुंङाव सावना थाखाय नंङा होमबा? ओ सिगां इफोर दं आरो दा दोंङो ना गैया मिथिया आरो ओमफाय जों माने ओरैनो रंजानायनि मोनसे इ माबा आरो नियम गोदोमोन दा दोंयोना गैया मिथिया जेरै न'गामि गामि थांनानै ओरै नो जेनेबा मोनसे नियम खान्थि महरै जेरै नखराव मायबा मोनसे मोनबाय लाना फैबाय फेलागोराव बेबायदि जेरै दाउ माइ माइ मोनबा लाना फैयो इबो मोन जे बर'नि नेम खान्थिमोन आरो। गोदो दा बारा इदि नुनो मोनला नों थाङा खोनादों ना खोनायाखै? खै‌ मोन्थिया‌ आंङो।
औ उम नोंगौ ओ दङमोन गोदोआव ओमफ्राय ओ दायो बेबायदिखौ नुनो मोना जों आरो आगोलाव गोदोआव जोंनियाव बिदिबो मोनसे नुनो मोन्दोंमोन जोङो जोंहा बे बेलागुर सावखांनायनि उनाव एसे ओ बैसो जानायफोरा बिदिनो बोराय एबा बैसो जानायफोरा जयैनो उय थल दामना धल दामनानै ओ गोदोआव जों धल बे आलदा मोनसे धल बाहायोमोन नो। मागोआव दामनाय बेखौ लानानै ओ नख नखर थांनानै एसे एनै जौ लोङोमोन ओमफ्राय फिथाफोरखौ ओम जाय-जायो
औ औ जौ सेरेब माने मागोआवबो जौ सेरेब बाहायनाय जायो आरो जोंनि बर'आ औ एफोर माने गोदो गोदायनि औ
मोनफ्रोमबो फोर्बोआवनो जोङो जौआ
ओ औ जौवा बाहाय जायो माने जोंनि बर' बर' नि माबायावनो आरो ना
उम जेरै जोङो जौखौबो ओ माखासे जि आइ थेक मोनबाय थिग बेबायदिनो गोदो गोदायनिफ्राय बाहायनायनि थाखाय खायनो जों बे बाहायनायखौबो जोङो लाखिनांगोन। औ।
लाखिनांगोन खिन्थु थेवबो मोनसे हिसाब थानांगोन नियम खान्थि खौ बावनाङा लोंनाया देरसिन नङा जोंनि थाखाय नङा होनबा।
नोंगौ जोङो बाहायदोब्लाबो जोङो लिमिटनि बा ओ मोनसे सिमायाव बाहायनानै औ सिमासिमल बाहायनानै जोङो बेखौ फोथांनानै लाखि होनांगोन नाथाय जोङो जोंनिनोखा जों बि जि आइ टेक मोनबाय बा बिदि जों गोदोनिफ्रायनो लोंबोदों होननानै जोङो बांद्राय लोंख्रुब जाख्रुब खालामनानै जों गावनि देहाखो ओ जुदि बांद्राय बिदि खालामोबा गावनि देहायानो ओ नस्थ नस्थ जागोन। बा जोङो जोबस्रांलांगोन आरो
आरो जोङो मा होनबाथाय नखर नखर फिथा जाहैनाय जायो जेरै आलासि लिंहरनाय जायो नखराव बेबायदि आरो मागो मागो माने इ इ मोनसे जेरै नखर नखर थांनानै फिथा जानाया गोजोननाया एसे बेलेग आरो
ओम नंगौ
नखर नखर गामि गिदिंनानै फिथा जानाया मोनसे मागोनि नियम खान्थि होनना आं मिथि मिथिनाय बायदिबा आरो औ
औ बेफोर बेफोरबायदिजोंनो जोंनि समाजाबो मोनसे ओ माने मा होनदो जादों आरो खौसेथि औ बयजोंबो माने बोसोराव खनसे बयनावबो थांनानै ओ जों मानोना जों मुखुब जानानै थायो बेलेग समफोराव जों बेबायदिनो जोङो खनसे बोसोराव खनसे थांनानै सा लोंनानै बा साहा लोंनानै फिथा जानानै खनसे रायज्लायनानै जोङो मोनसे लोगो हमलायनानै बेबायदिनो औ
जोबथाफोरबो जायो नालाय ओंखायनो रंजायै बाजायै जानांगौ जेनेबा जानांगौ लोंनाय लिमिट थानांगौ गावनि हारिनि नियम खान्थिफोरा इदिनो मोजां मोजाङै सोलिलांनो हानायनि एसे जेनेबा माबा थानांगौ आरो नङा होमबा? लोंनायफोरफोरखौ एसे बाद दोनथनानै लिमिटनि लोंनानै नियम खान्थिफोरखौ मोजाङै सोलिलांबाय थानो हानायनि
औ जोंहा ओ सि से सिमाजों बा लिमिटजों लोङोब्ला जोङो बा गोदोनि ओ आबै आबौमोना बुंनाय बायदि ओ मुलिनि खामानि होयो होननाया बेबायदि आरो ओहो जों बांद्राय लोंबा थ गासैबो मुवा बेसादानो गाज्रि नों देहा-देहाखौ खहा खाम
उम
गावनि देहायाबो लस नङा होमबा? आरो इयुननि थाखाय गोनां गथ गथायाइफोराबो नुनो मोनो नङा होमबा नियम खान्थिखौथ रोंनांगो नङा होमबा थेवब्लाबो माने लोंनाय जानायफोरफोरखौ बारा इदि नुनो उम मोना आ सानो आरो नुनो हामा होननानै।
नंगौ नोंथाङा बुंनाया गासिबो नंगौ
औ
उम दे होमबा नोंथां दोनथनोसै
अ दे टाइमा जाबाय ना दे
दे दे